हेलौ
खोनादोना नोंथां ए ओ आं नों थांजोंहाय माखासे खोथा सावरायनोनानै हरनाय जादोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन दिनै
आङो दा नोंथांजोंहाय माखासे जोंनि बिरोंदामिन जौगानायावहाय जौगानाया ओ माबायदि मुलाम्फा होखो आथिखालाव बिनि सोमोन्दै सावरायनो नागिरदों आरो ना दा बिरो रोंदामिन जौगानाय होनोबा जोंहा दिनै फारसे ओ गासैबो बिथिङावनो जेरैहाय ओ दानि दिनावहाय मा सासेजों गुबुन सासेजों जगाजग खालामनो थाखाय मा मबाइल फन ओंखारबाय लेपटप, कम्पिउटार आरोबाव मा आबाद मावनाय नि बेलायाव मा जोङो मोननो हासै पावार टेलार आरो ट्रेक्टर बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो हासै ना? माइ हाग्रा मेचिन आरोबाव माइ मारा होग्रा मेचिन बेफोरखौ जोङो दा मोननो हा सै नङा होमबा नोंथां दा गोदोजों गोदो आरो दानिजों रुजुयोब्लाथ' जों गोदो बेफोरबायदियावहाय गोबांहाय मा औव उन जानानै दंमोन आरो माने गोदो बेफोरबायदि गैयामोन जोबोद खस्थ जायोमोन गोदोनि नि दिनावहाय रायजो जानांगौआ दा नोङो आबाद मावोब्लाबो गोदोनि सुबुंफोरा मा नांगोलजों आरो मोसौजोंसो हालेवोमोन नङा होमबा। दा बे मोसौजों हालौवनायाव हाय मा जेसेबांनाखि जोङो आबादखौहाय मावनांगौमोन बेफोरबायदिखौ जोङो मावनो हाया। एसेल' जोङो मावनो हायोमोन आरो माने मोसौजों जों एसेग्राब माने बुरजा हाफोरखौ हालेवनानै गायनो हायाना दा बिनि थाखायनो जोंहा मा बाराद्राय बुरजा बुरजा आबादफोरखौ मावनो हायामोन आरो आरोबाव दा दाथ' जोंहा बेरोंदामिन जौगानानै जोङो हालेवनो थाखाय ट्रेक्टार ओंखारबाय बेजों जोङो दा गोबां आबादफोरखौ जोङो मावनो हासै आरो बुरजा बुरजा हाफोराव जोङो गोबां आबाद बायदि रोखोमनि आबाद मावनो हा यो जेरै गोरान आबादावहाय गोग्लैयो बेसर सिबिं सबाय बेफोरखौ जोङो मावनो हायो। नङा होनबा आरो माइ आबाद दङ बेनि अनगायैबो आरोबाव मा मावनो हायो होनना बुङो ब्ला ओ बेबायदिनो माखासे आबादफोर मावनो हाबावो जेरैहाय ओ मा होनो जोङो मटरफोरबो फोनो हायो बेबायदिना गोबां दानि दिनावहाय मा आबादजोंनो जोङो जिउ खांनायखौनो नुनो थांसै मानो होनोबा दानि दिनावहाय मा जोंहा दसे समनि गेजेरावनो मा गोबां हाफोरखौ हालेवनानै मा ओ ओ आबाद मावनो हानाय बेबायदि जानानै फैबाय नङा होमबा नोंथां। आरोबाव जोङो बेबायदिनो ओ माइ हानाय माइ गायनायनि बेलायावबो दिनै माइ हाग्रा मेचिनबो ओंखारबाय दा बेजोंबो जोंहा मा गोबां दा सुबुंफोरा बाराद्राय जोग्रामानि सुबुंफोरा मा खस्थ' मोन ला आरो मानो होनबा बेहाय मचिनजोंहाय सासे मानसियानो मा हानो हानाय बेबायदि जाबाय नङा होमबा दा बेनिखायनो गोबां सुबुंखौ जोंनो ओ बारा नांला आरो आरो मा होनो माइ मारा होनायखौबो जोङो दाना मेचिनजोंनो होसै गोदोथ' मोसौजोंसो होयोमोन। नाथाय दा ओ दसेनो मेसिननि गेजेरजों जोङो होनानै लाबो नो हायो आरो फोथारनिफ्रायनो जोङो मारा होनानै लानानै फैखायो आरो न'आवहाय। दा जोङो ओ बेफोरबायदि ओ बिरोंदामिन जौगानायनि थाखायनो मा गोबां आबाद मावनानै गावनि जिउखौ जोङो खांनो हासै आरो। खालि जोङो साख्रि बाख्रि मावनानैल' नङा जोङो दा बेबायदि माखासे आबादनि गेजेरजोंबो जों जिउखौहाय जोङो खुंनानै लानो हायो आरो आरोबाव बेबायदिनो जोङो बुंनो थाङो ब्ला लामा हान्था मेलानि राहायावबो जोङो बुंनो हायो जेरै गोदोनि दिनावहाय एसेग्राब माने हान्था मेला राहायाबो ओ मोजां नङामोन थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसेसिम थांनांगौआव गोबां खस्थ' मोनोमोन आरो गोदोनि सुबुंफोरा दा गोदो फार्स्टआवथ' मा जोङो आथिंजोंसो थाबायनानै थाङोमोन आरो। बबेबा मोनसे जायगायाव थांनोब्ला मा आथिंजोंनो थाबाय थाबाय थांनो गोनां जायोमोन नाथाय दानि जुगावहाय बा दानि दिनावहाय मा जोंहा गोबां गारि मथर ओंखारबाय आरो। दा बेनि गेजेर बेजोंहाय मा दसेनि गेरावनो जोंङो ओ मोन हैयो आरो दा जोङो मोनसे हादरनिफ्राय जों गुबुन मोनसे हादरसिम थांनो थाखाय जोङो माने दसे समनि गेजेरावनो सहैनो थाखाय जोङो मा खालाम गाखोनो हायो बा मानि गेजेरजों थांनो ' थांनो हायो होनबा जेरै एर'प्लेन बेजोंनो थांनो हासै नङा होनबा माखासे दै लामाफोरजों जोङो थांनोब्लाबो जोङो जाहाजफोरजों दा दावबायनो हायो बेबायदि गोबां गोबां दानि मुगायावहाय मा हान्था मेला राहाया मोजां जानानै फैबाय आरो दा न'खोरफ्रोम बो ओ नआवनो मा दानिया मा गंफा गंफा गारियावथ' थाखासै नङा होमबा नोंथां दा आरोबाव मा लामायाबो जोंनिया दा मोजां जाबोबाय आरो गोदोथ' बेबायदि फिस लामा हाइरड रड लामाखौ जोङो नुनो थाङामोन आरो दा लामाफोराबो मोजां जाबोबाय बिनि बेखायनो जोङो मा गारि मथरफोराबो ओ थांलाय फैलाय खालामनायाव मोजां जाबाय आरो ना आरोबाव बुंनो थाङोबा जोङो मा होनो गोदोनि समखौ जोङो सानहरोब्ला जोबोदहाय मा खस्थ' नुहुरथारोमोन आरो मानो होनोबा गोदोहाय ओ सोरनोबा माबा मोनसे खौरां हैैनोब्ला बा सोरनावबा आलासि जाहैनोब्ला ओ खस्थ'थार थांनो गोनां जायोमोन आरो दा एसे गेजेरावहाय जोङो मा साइकेल ओंखारजेनदोंमोन दा साइकेलजोंनो जोङो हान्थियोमोन आरो बेनिफ्राय जों दा गारि मथर ओंखारनानै जों दा मा गारि मथरजोंनो हान्थियो आरो दा जोंहा आथिखाालावहाय बेबायदि बिरोंदामिना जौगाबोनाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जानानै फैबाय आरो दा ला सै लासै आरोबाव जोङो बेबायदिनो गोबां जोंहा जौ जौगालांबावगोन दा नोंथांजोंहाय ओ आङो बेखिनि बेखौनो आङो सावरायबाय दा नोंथाङाबो बिनि सोमोन्दैहाय फंनैसो हा बुंनो हागोन नामा?
औ हागो नोंथां जोंना बिरोंदामिन होनोब्ला जोंना दा बांसिन मा होनो बांसिन मानसिफोरा मा बाहायाया दङ जोंना मबाइलखौनो बांसिन बाहायानानै दङ नङा होमबा गिबियावनो जोंना मबाल माबा सानफ्रामबो माबायानो जाया जोंहा सानफ्रामबो मा होनो मबाइलजों मा जोङो सासेया गुबुन सासेजों दस्रायाव थाबो जोङो जेनेबा न'खरनि मानसि लोगो फोरजों आरो गासिबो जों मा होनो गुबुन गुबुन मा होनो जेनेबा बिजनेसफोर बायदि मा होनो खौरां लानो हायोना नोंथां मबाइलजों जोङो मा होनो गोबां रोखोमनि खामानिफोरखौ मावनो हायो अनलाइन खामानिफोरखौ गावबा गावनो मावनो हानाय जादों आरो मबाइलजों जोङो बायदि रोखोमनि मा होनो सोलोंथाइबो लानो हायो अनलाइन अनलाइन कचिंफोर नङा होमबा नोंथां? कचिं आरो जोंना गोबां मा होनो अनलाइन कचिं क्लासफोर लानो हायो। आरो मा होनो गोबां रोखोमनि खामानिफोर मावनो हायो आरोना जों मबाइलजों मा होनो जोङो जेनेबा जोङो साख्रिफोरबो मावनो हायो मबाइलनि गेजेरजोंनो दाबसे जायगायाव गोजान जायगानि मा होनो गोजान जायगानि खामानिफोरखोबो जों मबेलजोंनो मावनो हायोना नोंथां आरो जोंहा दा गासिबोखौनो गोबां खामानियानो अनलाइननि गेजेरजोंसो जायोना बेनि थाखाय जोंनो मा नांगौ मबाइला जोंनो जोबोद गोनांथार नङा होमबा नोंथां आरो बेनिनो जोंना मा होनो लेपटप कम्पिउटारनि जोहैबो जोंङो गोबां मा होनो खामानिफोरखौ मावनो हायो जोङो मा होनो जोङो दखानफोराव जोङो अनलाइनफोर खालामोबाबो बिसोरो गोबां मा होनो गोबां मा लायो बिसोरो गोबां फिसफोर लायोना बिसोरो
ओमफ्राय बे जु जोंहा गावबा गावनो मा होनो मबाइलफ्राव खालामनो रोङोबा लेपटपफोर थायो जोंङो गावबा गावनो गासैबो मा होनो जोङो दाहाथ' गासिबावबो मा होनो कलेजफ्रावबो आङनो एप्लिकेसनफोरखौ अनलाइनसो खालामजोबनांगौ ना नोंथां बेनि थाखाय जों मा खालामनाय गावबा गावनो न'आवनो जुदि बायनानै लाखायोबा जोङो गावबा गावनो खालामनानै लानो हायो ना नोंथां आरो जोङो मा मा होनो लेपटब थायोबा जोंहा गोबां खाबु जायो जोङो गोबां खामानिफोर जेनेबा माबा होनो डिजारटेसनफोर बानायनाय फ्रजेक्फोर बानायनाय जोंहा गोबां सुबिदा जायो आरोना आरो जों मा होनो गुबुन गुबुन मा होनो गोबां जोङो मबाइल आरो जेनेबा टिभि आवबोथ' जोंना मा होनो बिरोंदामोननि मोनसे माबााना जोङो गुबुन गुबुन जायगानि खौरां रादाबफोर बबेयाव मा जादों मा मादों जों गासैबो मा होनो बुहुमनि खौरांफोरखौ जोङो मोननो हायो नङा होमबा नोंथां मबाइल आरो मा होनो टि भि फोरनि गेजेरजों आरो बेबायदिनो जोङो मा होनो मुलुगनि बुहुमनि गासै बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ
आरो जोंना बेबायदिनो गारि मथर सिगाङाव मा होनो गारि मथर गैयि समाव मा जायोमोन मानसिफ्रा थाबायनानै गोबां खस्थ' आरो मा होनो बेसेबांबा गोबाव सम जोंना खहा जायोमोन नङा होमबा नों जोंना देहायारि बिथिंबो आरो समावबो जोंना गोबां माबा जायोमोन मा होनो लस जायो मोन नङा होनबा नोंथां ओम मा होनोबा जोङो जेनेबा मोनसे जायगायाव जोंङो दाथ' जों नै फनजोंनो खनसे मोनसे नाम्बार थुबआानो जोङो गासिबो बेसेबांबा गोजान गोजान थानाय मानसिखौनोबो जोङो खोनथा हरनो हायो नोंथां जों बेयाव थाबायनानै थांनायनि गोनांथि गैया थाबायनो थाङोबाबा जङो गोबां मा होनो सम आरो मा होनो देहायारि बि थांजा गोबां मेंनाय आरो खस्थ' जायोमोन ना नोंथां जोंहा दा मा होनो साइकेल गुरुं साइकेलखौथ' जों दाना बारा बाहायो साइकेल स्कुटि आरो कारफोरजों मा जायो जोङो गोबां खम खस्थ'आवनो जोङो मा होनो मोजाङै थांनानै मा होनो जोङो खौरांफोर हैबो हैनो हायो आरो गोजान गोजान जेनेबा स्कुल कलेजफ्रावबो थांनो हायो आरो साख्रिफोराव थांनायफ्रावबो मा होनो गावबा गाव हाबाफोराव मावख'फोराव थांनो नायफ्रावबो गोबां सुबिदा जाबायना नोंथां जोङो एसे मा होनो गोजान गोजान जायगायावबो जोंना न'निफ्रायनो थांलाय फैलाय खालामनानै मा खालामनो हानाय सुबिदा जाबाय जोंना मा होनो खामानिफोरखौ मावनो हायो आरो जोंना मा होनो आबाद बिथिङावबो जोंना गोबां मा होनो बिरोंदामिनफोरा जौगाबाय नङा होमबा नोंथां सिगाङाव जोंहा नां गोलजों मा होनो गोबां खस्थ' आरो गोबां सम लोयोमोन आरो जोङो एस' बाग्राब होनो दानि बायदि मा होनो
आ बाफोर खो जोङो बुरजा बुरजा मावनो हायामोन जोङो मा होनो गावबा गावनि जानो आन्था जानो खिनिखौल' मावनो हायो हायोना नोंथां गावबा गावनि माने जानो थाखाय थाखाय जोङो ग्रोब ग्रोबल' मावनो हायोमोन दाना जों मा होनो ट्रेक्टरफोर आरो गोबां मा होनो माइ गायग्रा आगजु माइ मा होनो मार होग्रा आगजु ओंखारनायनि थाखाय खाय जोंना गोबां खम समनि गेजेरावनो गोबां बिबांनि आबादफोर मावनो हानाय जाबायना नोंथां दाथ' नै जोङो मा होनो
ट्रेक्टार फास फिसा ओंखारबा टेक्टो टेक्टार गिदिर ओंखारबाय बेजों मा होनोङो सानसेयावनो जोङो दस बिघा बिस बिगा बा थिस बिघा हरसिम हाखौनो जों मा होन गायनो हानाय जाबाय सिगाङावथ' बेबायदि हायामोन बिगासे हाखौनो जोङो बेसेबांबा गोबाव मा होनो खस्थ' खालामनांगौ जायोमोन नांगोलजों जुदि जों हालेवबा दानाथ' जोङो मा होनो दसेनो दस बिगा बिस बिगा हाखौ जों मा खालामनो हायो सानसेयावनो गायनो हानाय जायोना नोंथां आरो माय गाय गोन मा होनो मारा होनायावबो जोंथ' सिगाङाव मोस जों बेसेबांबा खस्थ' आरो गोबाव सम लायोमोन मारा होनो थाखाय जोङो मारा होनायावबो दा मारा होगो मेसिन ओंखारनायनि थाखाय जोंना मा होनो गोबां मा होनो दुब्लिफोरावनो जोङो मारा होनानै दसे समनि गेजेरावनो आरो मा खालामो ट्रेक्टारफोरजों लानो रोगानोबो हाखायो ना नोंथां बेबायदिनो जोंना मा होनो गोबां मुलाम्फा जादों आरो ना आरो मा होनो हान्था मेलानि बिथिङावबो दहाय नोंथाङानो बुंखाबाय लामा फोरा गोदो मा हाग्रा बंग्रा जोंना मा होनो गोबां मा होनो हाग्रा बंग्रा जानायनि थाखाय मा जायोमोन जोंना मोजां जोंनि मा होनो जोंनि जायगायावनो जोंना मोजां दालांफोरबो गैयिनि थाखाय मा जायोमोन फरायसाफ्रा गोबां खस्थ' जायोमोन मा होनो जुदि एसे अखा हाब्लानो मा होनो दै बारनानै थांनांगौ जायोमोन ना खस आरो बे दैफोरजों मा होनो दै देरनायाव मा होनो मानसिफोरा गोबां मा होनो खस्थ' मोननांगौ जायोमोन आरो सोरबा सोरबाथ' जेनेबा सुबुंफोरनि गोबां मा होनो जिउबो खहा जानांगौ जादों आरो मा होनो बेसेबां दा नै जोंना दा माबानो था आरो मा होनो दा मोजां रोखोमनि ब्रिज जानायनि थाखाय मा सुबुं सुबुंफ्रा मा गोबां रोखोमनि मा होनो सुबिदा जाबाय आरो ना गारिफोरबो लानो हाबाय।
खालामनायावबो ना?
बेफार फालांगि खालामनायफ्रावबो जोंना गोबां मोजां जाबाय दा गोदो मा होनो बिराद खस्थ' जायोमोन आरोना जोंनि जायगायाव माने बे बेफोर मानि थाखाय जादों होनबा जोंना बिरों दामिननि जौगानायनि थाखायसो जादों ना गोदोनि समाव मा होनो एथ'बां जौगायाखैमोन नालाय जोंना मा होनो लामाफोरावबो मा जायोमोन गिथावना जायोमोन आरो ना हाग्रा गुदुनो जिब जुनारफोरनिबो मा होनो जिब जुनारफोरखौ गिनांगौ जायोमोन इदि होननानै खोनथायो जोंना सिगांनि मा होनो सिगांनि मानसिफोर आरो ना होमबा जों बेयावनो दोनथ'नोसै
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय।